हेलौ' औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ औ खोनादों खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा? औ ओमफ्राय ओ ओंखाम जाखांबाय नामा? हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायाखै नामा?
ओ नोंथां नोंथाङा जाखांबाय?
अ औ जाखांबाय जाखांबाय।
आरो नोंथां
आं ओ दिनै जोंहानिया एसे गोथावमोन आरो ओंख्रिया
मा आओख्रि नोंथां?
सबायजों दाउ
औ आरो
औ ओमफ्राय मा होनो बाथोनमोन ना गोरान बाथोन।
सबायाइजों दाउ बिराद गोथावमोन माथो होनबालाय ना?
औ गोथाव गोथाव आंनि फेभ्रेट आरो उम नोंथाङालाय माजों जाखो?
हो जोंना अमा बेदरसोमोन।
बाबरे नोंसा नोंथांनियाबो गोथां माथो
औ गोथावानोमोन गोथावालाय ओमफ्राय ओ नोंथां ओ अमाजों आलुखौनो संदोंमोन आं ओमफ्राय नोंथां बे ओ सबायजों दाउ बेनि सोमोनदैनो एसे फोरमायना होदो दे नोंथाङा आंनो जेनेबा माबायदि संदों बा माबायदि सङो
औ औ औ औ दे ओ संनायखौथ' आं बांद्राय मिथिला नालाय आं सङा जाहैबाय आं जायोसो आरोना थेवब्लाबो आं मिथियो आरोना माबायदि प्रसेसखौ माने औ माने ओ सबायाइाथ' सबाइजों दाउयाथ' जोंनि बर'फोरनि बिराद गोथाव मोनसे जाग्रा खाजा मोनसे दिस आरो बर'फोरनि बिराद फेमास बिराद मुंदांखा ओमफ्राय सबाइ बांसिनानो आलासिफोर फैबाथाय सबाइजों दाउ होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोंनि जोंनि बर' समाजाव उम ओमफ्राय ओ सबाइखौथ' ओरैनो जेनेबा जोंनि न'खर न'खरथ' बांसिन माने साबाइ थाखायोमोन नो आगोलनिफ्रायनो माने जोंनिया बांद्राय बायनाय सबायखौ जायामोन खारन बांद्राय गोथाव जाया आरोना बिसोरनिया ओमफ्राय जोंनि ल। लकेल जों गावबा गाव बे दैमा फारफोराव बा दुब्लिफोराव गावबा गावनो बानायनानै। ओ माहोनो इखो गायनानै। फोनानै बे ओ माबानाय दिहुननाय सबाया माने बांसिन गोथाव जायो होननानै बुङो आर ना। गामिनि मानसिफ्रा औ। ओमफ्राय आरो बेखो बेखौ हुख्रेमनो थाखायबो मोनसे हुख्रेमग्रा दोङमोन मा नाम होनो मोन्थाय आं मिन्थिला आर ना बावगार। खिन्थु ओइ उम। बै अन्थाइजों जि हुख्रेमो।
औ जायाखिजाया आं माबा ओरैनो सिलबारनियाल'सो मिथिगौ हम।
सिलपात्ता बायदि बुस्थुथ' माने गल मोनसे बुस्थु आरोना सिलपात्ता माने अन्थाइनि। अन्थाइनि गल बुस्थु बेयाव माने मोननै मोननै पारद ना मोननै पेट थायो मोनसे सिङाव औ मोनसे सिङाव मोनसे सायाव ओमफ्राय गेजेराव मोनसे थाय मोनसे माबा गुदुं थायो आर ना गुदुंनि सिङाव मोनसे गन दोङो बे गन माने गनदो माने ओरै फिदिंबाय थायोना आर ना। ओ माबानिखोस ओरै सानै मोनसेखौ फिदिङो ओरैहाय। माने गेजेर ग गेजेरनि गुदुंङाव सोयो गनखौ ओमफ्राय ओरै ओमफ्राय फैदिंबानो माने गेब्लेयो आरो ना माबाया बे सबाय गथाया। बिदि खालामनानै ओं बिदि खालामनानै हुख्रेमो आरो जोंनिया आगोल बे मेचिनफोराव हुख्रेमामोन नालाय। दाबो बांसिनानो सोरबा सोरबा मालाय थानायफोरा हुख्रेमो आरो ना मेसिनाव हुख्रेमनो नागिरा। बिदिनो बिदिनो बांसिन मोदोमो। औ औ। बिदि होननानैथ' जोंनिफ्रा माने खालामामोन आरोना दाबो बांसिनानो बेयाव बुख्रिमो आरोना जायफोरनियाव दङ आरो ओमफ्राय स मानसिफ्रा बुङो आरो ना सबायखौ माने ओ एसे एवग्रोना लाबा मोदोमो होननानै। बुङो आरो ना। ओमफ्राय एवगोरनानै लायो गामिनि मानसिफ्रा आरो। एवग्रोनानै ओमफ्राय उनाव औ हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै बेखौ सबायखौ सोमना दोनबाय। दसे सोमना दोननानै उम सोरबा सोरबा बे युब गु गोसोम गोसोम बिगु बिगुर थायो जि सख्ला। बिखो बिखो माबानानै गारो आरो ना सुखांनानै खिन्थु ओ जोंनि गामियाव जोंनि गामियाव माने इदिनो जायो आरो ना सख्ला थख्ला गारा जोंना
औ बे बिगुरखौ गारोबा एसे गोथावसिन जायो मानो होनबा आ बिगुरा जोंनि माबा जायोना एसे खारावराव जायोना।
अ औ इदिनो।
साबासो नालाय बे औ बे साबाखौ जि फा गारोबा माने गोथावसिन जायो आरो जे माने सबाय सबायाल' थालाङो नालाय। जाग्रायाल' थालाङो दा बिगुरा एसेबां माबो जायाना।
औ कालाराबोसे आलदा जायो माने गु एसे गुफुरहां जायो खिन्थु बे बे बाख्ला माबाखौ बिगुर बेखौ होबाथाय एसे एसे गोजासिन जायो एसे कालारा गोजा हां गोसोमहां बोरैबा जायो। ओमफ्राय बिदिनो ओ स सोमखांनानै ओ रुयो खोमा बांसिन सोरबा सोरबा खारै सङो नालाय बांसिनानो। जोंनियाथ' खारैसोसो जायो ओमफ्राय माने डाइरेक्ट ओ खारै संख्रि होनानै माने रुयो आरो ना। अरावनो सारायाव होनानै रुबाय ओ दै होनानै रुनानै ओमफ्राय उनाव गोदौबाथाय गोदौनानै एसे गेब्लेहां गेब्लेहां जाबाथाय बे एवफ्रांनानै लानाय माने बेदरफोरखौ आरो मा बेदर होगोन नों अमा होयो ना ना माबा दाउ होयो बेफोरखौ माने फार्स्टावनो एवग्रोनानै लानांगौ एवखांनानै एसे गोदौबाथा थाय आरामनो ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बेखौ होनानै होदो आरो ना संख्रि फोरख होदो होनानै ओमफ्राय दसे आरामसे गोदौनो होदो बेदरनि रोसि माबाखौ ओंखारनो होदो आरो ओ बे बेदरनि गोथावखौ ओंखारनो होननानै ओमफ्राय ओ दसे गोदौ होननानै ओ संख्रिफोरा जुदि नाङोबाथाय नोङो मा मा मस्ला होनो जेनेबा मस्लाथ' होखाया जोंनि बर'फोरा बे हाइजें होयो थाबाथाय हाइजें आरो सामब्राम ओमफ्राय जाब्रांफोरखौ होयो आरो ना ओमफ्राय बानलु बेखिनियानो जोंनिया बर'फोरनिया बिदि मस्ला मस्लि
खौबो होनानै गंगार दुन्दिया
अ गंगार दुन्दिया होयो आरो थाबाथाय ओ बांद्राय मस्ला मस्लि बिदि जा नाय नु आरोना जोंनि बर'फोरखौ जोंनि गामयावनो बिदि बांद्र म स्ला जाया जोंनिया माथ्र बे ओ जाब्रांखौ होयो बालू होयो ओमफ्राय सामब्राम ओमफ्राय बै दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया था नाथाय बेफोरखौ होयो आरो बेनिफ्राय जेबो होआ जोंना ओरै मस्ला मस्लि ओमफ्राय बिदिनो ओ संख्रिफोरखो साखिबाय साखिनानै जुदि ओ नांबायबाथाय आरामसे बोखांबाय आरो बे हालदै माबा हालदै मा होन माखौ होनोनानै लास्टाव जुदि नोंनाव गंगार दुन्दियायाबा माबाफोर दंबाथाय लास्टाव होनानै होजायो आरो आराम मोरोमनाय फैयो बिदिनो संनायखौ नुयो आरो ना। जोंहा आइमोनखौ आं खिन्थु संफेराखै आरो ओमफ्राय सबबायखौथ' जेनेबा बे औ सबाइखो आरो जोंनिथिं अमादोबो बिराद जायो आरोना अमा गोरानदो
औ औ अमाजोंथ' आंबो जायो जानाया
औ औ अमा गोरान जानांगौ बिराद खोथा जायो। बिराद मदोमो आरो उ उ उ ओमफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रि होनदोंमोन?
अमा बेदरमोन आलोजों
दा अबेनि अमा मोनखनो नोंथां आलाय?
ए बायनासो लाबानो नोंथां
ए गामिनि नामा?
गामियावनो औ गामियावनो बुथारनाय मोन
अ अ अ आतसा बर'फोरा थ' बिराद अमा माबायोना दानिया अमा दं
औ अमा फिसियोना बिरादनो
फिसियो औ आगोलथ' ओ उ आगोलथ' बांद्राय बिदि फाननाय नङामोन ना माने न' न'आवसो जानो फिसियोमोन आरो ना बांसिनानो आगोल दानिया ओं ओं दानिया माने फानग्राबो जाबाय आरो ना
दारमाने ओ जोंनि मा जाबाय माने जे जोङो अमाखौ फिसिनायाबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नालाय गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो बेनि थाखायनो माने जोङो आथिखालाव अमा फिसिनानै बेबायदि माबायोसै आरो
औ आजिखालाव आजिखालि बिराद अमा फिसिनानै ओं फैसा खामायनाय नुगासिनो आरो ना
औ औ औ माने ओ अमाया जोंनि दा मोनसे मा होननो थाङोबा जों माने ओरैनोबोथ' जों माबाखायोना आ न'आवनो माइ थाखायो बा जोङो जुमाय सिफोर बायदिसिना सावो। आरो जोङो ओ नायनो थाङोबा जोंनि खाथि खालायाव गोबां थास' बायदिसिना थाखायो दा बेफोरखौनो जोङो माने माइ सोवोबा जोंङो बे माइनिफ्राय ओंखारनाय बे माइरं फारसे गुैन्दै फारसे ओंखारो नालाय बे गुन्दैखौ जोङो मा खालामनो मायाव गारनो दा बेफोरजोंनो माने जोङो अमा फिसिनो हायो आरो लोगोसे जोङो जे आं जे बुंदोंमोन दासो नोंथांनो जे जों जुमाय सावो बर'फ्राथ' आरो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जुमाय बानायबोनाय दा बे जुमाय सावनायाव माने बे जाय अफ्रि ओंखारो बे अफ्रिखौ माने गारनांगौसो ओरैनोबा दा बेफोरखौ अमाया जाखायो नालाय दा बिफोरजोंनो माने अमा फिसि नो हायो आरो जे माने जोङो फारनैथिंबो माने मुलाम्फायानो होननाय बायदि दा जोङो। अमायाबो देरबाय बेजों लोगोसे आरो जोङो बे जुमायखौबो जोङो जेननोबा नांगौ खामानियाव बाहायो ।जेनेबा जोङो हाबा हुखा बायदिसिना बा न'खरनि खामानिफोराव बेफोरबायदियावथ' जोङो जुमाय बाहायखायो नालाय
औ -औ।
जुमायखौबो माने बिजनेसाव लाङो।
अ। हेल' औ।
नखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दा आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अमाया जोंनि न'खराव
हु।
मासे थायोमोन नालाय
ओं।
औ आथिखालाव माने बे अमाखौबो जोङो माने माब्रै माबा न'खरसेयावनो बेफोरबायदि लायो। द जों
औ -औ -औ नुयो।
फिसिना गोबा जाबाय औ-औ जोंनि आसामावनो सारा आसामावनो जोङो अमा जानायखौ नुयो दा बिदियाव माने अमानि दामा अमानि बेसेना बिराद जाफैबाय आरो दा बिदियाव माने जोङो मासे अमायाव जोङो दा नायनो थाङोबा बिस हाजारनि सायाव मोनखायो दा बिस हाजारनि सायाव मोननोबा बेखौ बोसोरसे नाङा बिस हाजार माबानो मोननो दा ओरैनोबो जोङो बे जेनेबा गुन्दैफोर थाखायो न'आवनो दा न'नि बे अफ्रि फोरानो थाखायायो दा बेफोरखौ जोङो गारगारनायनि माबायाव जायगायाव जेनेबा बेफोराव जोङो माने बेजों फैसा खामायनो हायो आरो जों। मासे अमा फिसिनानै औ दा माब्रै माबा लायोबा जुदि ओ दस मासाव फाननो हायोबा बोसोरसेनि सिगां खायफाया आद मासाव फानो जुदि आद मासाव जुदि नोङो फन्द्र' सल्ल' हाजार मोनोबा
अ-अ।
औ आठ मासआव जुदि पन्द्र' हाजारखरै मोनोबा बा सल्ल' हाजारखरि मोनोबा जोङो मानै जुदि अमा बेबायदि जुदि जों माब्रै माबासिम जों जुदि रानिं लायोबा खायफाया ओरैबायदि फाननो हायो दुइ मास तिन मासाव मास मास तिन मास मासे बेफोरबायदि जोङो फाननो हायो। दा बेबायदि दुइ तिन मासाव मासे-मासे बिदि फानोबा जोङो दुइ तिन मासाव जोङो फन्द्र' हाजार सल्ल' हाजार बेफोरबायदि आरामसे फैबाय थाखायो। थायो।
औ।
औ दा बे जोंनि मोनसे मोजां लामा। बेखौनो बुंनो हागोन जे माने फैसा आरजिनायनि बा फैसा खामायनायनि जों मोनसे लामा होनना बुंनो हागोनसै अमा फिसिनानैबो जों गोबां रां फैसा खामायनो हायो आरो जेमान जोङो नआवनो जेनेबा बेफोर बुस्थुफोरा थाखा जोबो नालाय आरो जोंहाथ माने अमा फि जोहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिखायो मोनथिखायो अमाया मा जायो मा मायो जोङो बे लामा सामा जोंनि बारि खना खना थानाय थास स बायदिसिना बेफोरखौ जोङो संनानै होनो हायो अमाया बेफोरखौबो गोबां जायो बेफोरजों माने ओ अमाया थाब देरो आरो
औ नंग
जानाय बे थास बायदिसिना संना होनाय बेफोरजों माने अमाया थाब थाब देरो आरो दा बिदिनो जोङो ओ जोंनि नांगौखिनि फैसाफोरखौबो जोङो बेजोंनो मोननो हायो जेनेबा आ नोङो खोथानि खोथा ओ नखराव सोरबा फरायनाय मानसि दङ दा फरायनायनि थाखाय माने एदमिसननि फैसा बा थानाय जानाय फैसा बेफ्रा माने ओंखारजोबलाङो आरो औ दा बेबायदिनो जोङो रां आरजिनो हायो औ नोंथां दे होमबा नोंथां ओ नोंथांजों बे खम समनि गेजेराव बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दे होमबा ना नोंथां जोङो दोनथलायनोसै औ दे